हेलौ खोनादों नों नों
औ नोंथां माबोरै दं नोंथाङा
आं मोजाङैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय माबोर रैथो दङ
औ आंबो मोजाङैनो दंङ इसोरनि अननायाव
नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा बे समाव आंजों मा रायज्लायनो सानो
आं जोंनि बैसागो फोरबोनि सायाव एसे रायलायनो सानदोंमोन नोंथां
ओम थां रायलाय जागोन औ रायलाय जागोन
नोंथांमोननि ओनसोलाव रंजालि बैसागोखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिना होनो हागोन ना
औ नंगौ नंथां रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि बे गिदिर मोनसे फोरबो बे रंजालि बैसागु खौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो। औ गिबियावनो बे स्नि साननि गिबियावनो दङ जोंनि मोसौ बैसागु आरो नैथि सानावनो दङ मानसिनि बैसागु आरो थामथि सानाव सैमानि बैसागु ब्रै थि सानाव अमानि बैसागु आरो बाथि सानाव दाउनि बैसागु दथि सानाव हांसो फारेवनि बैसागु आरोबाव स्निथि सानाव बाय बाहागि लोगो हमलायनायनि बैसागु। ओ नोंथाङा बे बैसागु मोसौ बैसागुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना
नंगौ नोंथां ओ जोंनाव मोसौ बैसागोखौ सैथो दाननि उम जोब जोबथि खालारखालि अजोबथा सानाव खुंनाय जायो ओ बे सानखालि जों मोसौखौ फुख्रि एबा दैमाफोराव लांनानै बिसोरनि मोदोमाव लाव, फान्थाव, थाराय बायदिसिनाखौ सारना होनानै जों बिसोर खौ थुखैनानै लाबोनाय जायो बिनिफ्राय जोङो बिसोरखौ थुखैखांनायनि उनाव बिस्नि मो दोमाव थाव गुबै जों हांगारजों फोननानै होनाय जा जायो।
औ
बेनिफ्राय जों बिसोरखौ अबेबा गांसो बारिफोराव गांसो जानो थाखाय हगारना होन होनाय जायो।
औ नंगौ औ बेनि
मोसौनियाव जिहेतु फथा फोननानै होयो गो सोम ओ बेखौ जोङो ओ जाहा बे हाग्रायाव गांसो जानो थाङोब्ला? हाग्रानि जुनार फोरा जाहाथे मो मोसौखौ जेबो खालामनो हाया बा गाज्रि नोजोर होनो हाया। बेनि थाखाय बे हांगारखौ फोननाय जायो। आरो जोङो बैस सानखालि ओ गोखा गोख खै जायो। लोगोसेनो दिंखिया फुंखा खान्थाल थाइजौ आरो बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ बुथुमनानै बै सानखालि जोङो जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ थिग बेफोरबायदिनो गोखा गोखै गोबां मैगं दोङो नङा होमब्ला? जोंनि ओनसोलाव औ थिग बेबायदिनो नोंथाङा दसे सिगाङाव बुंलांनाय बायसा मोसौख खौ जोङो थुखैखांनानै हाग्रायाव गांसो जानो थिनहरखांनायनि उनाव मोनायावहा जोङो ला नआव लाबोनानै बेखौ जोङो ओ गोथार आलारि बाथि सावनानै जोङो फुजिनाय जायो नङा होमब्ला
नंगौ नों थां
औ गय जरा फाथै जरा लानानै जोङो ओ गोथार फुजिनाय जायो। आरो बेनो मोसो मोनायाव जोङो फागा गोदान खानायखौ जोङो नुनो मोनो एबा बेखौनो जोङो लाखाम होननानै बुंनाय जायो नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां
अ नंगौ थिग बेबायदि बेबायदिनो बैसागुनि नैथि सानाव जोङो सुबुं माहारिया बयबो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ न बां आरि साफा खालामनानै जोङो जेरै उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैखौ सनमान होयो नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां
औ थिग बेफोरबायदिनो अनलायनायनि गेजेरजोंनो ओ जोंनि संसारा जेरैबो गोजोन गोजोना फैथों होननानै जोङो इसोरनि सेराव आरज गाबनाय जायो नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि गोहोमा खोख्लैयोना खोख्लैया?
ओ खोख्लैयो नोंथां नोंसोरनि नों बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो बैसाग दाननि नैथि सानखालि उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होनाय बायदिया सोलियो आरो थामथि साननिफ्राय जोङो न'खर न'खर खर बयबो ज' ज'यै रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोननाय जाहयो।
औ नंगौ जोंनि ओनसोलफोराव ओ गथ' गथायाइ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' ज' खाम जथा सिफुं सेरजा हारिमु बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो बैसागो न'खर न'खर मागिनायखौ नुनो थाङो नङा होमब्ला। औ गिबियावनो जोंनि गामि गामि मोसानायाव जोङो मा मा दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो थाङो।
जोंनि गामि फोराव खाम, सिफुं, जथा, थरखा आरो सेरजा सेरजाखौथ' बांद्राय बाहाया नाय नुवा हारमुनियाम बेफोरखौ बाहायो मोसानायाव आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोरा बांसिन थरखा ओ थरखाखौनो बाहायनाय जायो।
औ थरखाखौ जोङो मानिफ्राय मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जोंनि न' न'आवनो थाखानाय औवा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमब्ला।
नंगौ नोंथां थां
औ आरो बे खामखौ माबेनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
जोङो खामखौ दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो।
औ नंगौ
आरो सिफुंखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो
औ नंगौ औ थिग बेफोरबायदिनो जोङो बैसागु बोथोराव बयबो रुजु रुमु अनलायनानै मोसानो ओंखारो नङा होमब्ला।
नंगौ नोंथां
बायदि समायना रमायना जोंनि गाननाय जोमनाय हारिमुखौ दिन्थिनो थाखायनो बयबो लोब लोब ओंखारबोयो नङा होमबा। औ थिक बेबायदि बिदिनो जोङो गोमो गोथां बाथ' गां बायदि ओ गाबनि गाननाय जोमनायफोरखौ खौ जोङो गाननानै रंजानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथांनि ओनसोलफोराव माबायदि रंजानायखौ नुनो मोनो?
जोंनि ओनसोलाव ज' ज' ओ सेंग्रायै सेंग्राफोर सिख्लाफोर आरो बोराय बुरैफोर जयै रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरोबाव उन्दै उन्दै होवासा हिनजासा दा बिसोरखौबो रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बिसोरो बयबो बो आइजोफोरा दख'ना गोमो फालिगोजा लाना नै रंजायो आरो हौवाफोरा गामसा गोथां गाननानै
ओं थिग बेबायदिनो ज जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ बैसागु फोरबोआव जोंङो बयबो लोब लोब रंजा बाजा न'खर न'खर मागिनानै जा अन्थोब हरो बा जा रां बा माइरं हरो बेफोरखौ जोङो ओ बैसागोनि रंजाखां रंजानाय जोबखांनायनि उनाव जों ज' ज' खाना जानाय हाबाफारिखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला
नंगौ ओं दा
औ नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदि मा मा खौ लानानै ओ ज' खाना जानायखौ नुनो मोनो?
ओ जोंनि ओनसोलावबो बांसिनै बिदिनो मोसाखांनायनि उनाव ज' ज' खाना जानायखौ नुनो मोननाय जायो। औ बेफोराव बिसोरो दाउ अमा बायदिसिनाखौ ज'यैनो गामि गंसेयैनो लानानै जानाय जायो।
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे फोरफोरखौ जायो नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथाङा सिगाङावनो बुंलांनाय रखम गासिखौबो ओ जानाय जायो बेजों लोगोसे जोङो बयजोंबो अनज्लायनाय रावजोंबो एना एनि गैयाजासे बे खानाखौ जानाय जायो बिदिनो जोंनि बैसागु फोरबोआ जोबोरैनो मेहेर गोनां जानानै फैयो
नंगौ नोंथां
इयुनावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय थिग बेफोरबायदिनो सोलिलांबाय थाथों ओं बेखौनो बेखौनो इसोरनि सेराव आरज गाबो
नंगौ नोंथां
औ नंगौ बिदिब्ला नोंथांजों राय्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों
नंगौ नोंथां
आसा खालामो आरो इयुनावबो इयुननि समफोरावबो नोंथांजों बेफोरबायदि खोथा रायज्लायनो मोनबावथों।
जागोन नोंथां उम दे बिदिब्ला ओम
जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
जागोन नोंथां।
औ।